हेल'
हेल'
नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों
अ
ओ
नोंथाङा मानो कल हरनाय जादोंमोन
बिसे मोनसे आयदा लानानै कल हरदोंमोन
अ होनदो नोंथां
उम औ
औ मा आयदाला कल हरदोंमोन नोंथाङा होनलाय
नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायनो मोनदों दा-दासान्दै
अ ओ जायगाखौ होननो थाङोबा नोंथां आङो रिसेन्ट लि सानदुबि लेक आव थांदोंमोन आंनि फेमेलि मेम बारसजों ओम फ्राय बे जायगाया जोंनिफ्राय माने जोंनिफ्राय होन जोंनिफ्राय माने आं गुवा थिखौ लानानै होनसै गुवाहाटिनिफ्राय सिक्सटिफर थुसे जायो आरोना बे जायगाया बे माने बे जायगाया ओ गार' हिल्साव गोलैयो आरोना चान्दुबि लेकआ ओमफ्राय बेनि हिस्ट्रिखौ बुंनो थाङोबा बे लेकआ माने ओइटिन नाइनटि सेभेनाव फर्म जादोंमोन आरो ना मोनसे गिदिर उम बांग्रिं फैनानै ओमफ्राय बे जायगायाथ' फाहार गोजामोन ओमफ्राय बे बांग्रिं फैनानै बे मोनसे लेक जालांदों आरोना दा बे लेकखौ माने मान गोबां मानसिफोरा नायनो थाङो ओ जेरै गरम बन्द'फोराव ओमफ्राय भेकेसन मोनलाबायबा ओमफ्राय बेलेगावहाय उम गोबां नायनो लागा बुस्थुफोर दं जेरै रिजर्टफोर दं ओमफ्राय ओ लटास फ्लावार्सफोर दंसोयो गोबां
ओं नोंथाङा माजों थांनाय ओमफ्राय
अ आङो जोंहा बाबा मामि मोनसजों काराव थां दोंमोन आरोना
औ
ओमफ्राय जोंहा सासे काजिन थांफादोंमोन जोङो फुङावनो ओंखारलांदों ओमफ्राय ओम सहैनायसिम टु आवार्ससो नाङो आरोना
ओं
ओमफ्राय बइदिनो जोबोद मोजां नांदों थांनानै नोंथाङाबो अबावबा बेरायहैदोंमोन नामा रिसेन्टलि
औ रिसेन्टलि आंबो बेरायहदोंमोन ओ उकियाम होननाय जायगायाव बे ए मेघालय बरडाराव दं आरोना गार' हिल्सआव ओमफ्राय जोंनि जायगानि फ्राय बे उकियाम जायगासि म थ्रि आवारस लायो आरोना थ्रि आवार्स टुन्टि मिनिट ओमफ्राय हानड्रेद किल'मिटार्स एप्रक्सिमेटलि ओमफा फाय
ओमफ्राय
दैमा ओमफ्राय साखाथियावनो हाजोबो दं ओमफ्राय बे हाजोआव वाटार हल दं माने एसे गोजौ गोजौआव दं नांगौ एसे ओमफ्राय बे वाटारफोरखौ नुयो ओमफ्राय ओम दासान्दि बे जायगाया ओ फेमास जानाय नङा आरो ना एसे ओमफ्राय
बेरायनो
ओ नों थाङोब्ला गामि बेरायनो हागोन न' गार' गामि खासि खासि गामि ओमफ्राय बे बेहाय आलायनाय दलं दं आरो हेंगिं ब्रिज नों
औ
नानै आरो गामि ओमफ्राय बेवहाय खासि मानसि दं नालाय ओ बिसोरनि मानसिफोरा
औ जों थांनायाव बो दाखालि थांनायावबो औ बिराद औ औ
ग्रिनारि मोजां आरो पिस
औ
ओमफ्राय नोंथाङा आरो ओ आरो बबेयावबा बबावबाफोर बेरायनो सान सानदों नामा
ओम दाथ' सानथ'वाखै नाथाय आङो लोगोफोरजों देनांफोर थांगोन सानदों
जेरै ट्रेकिंफोराव ओमफ्राय ओ ट्रेकिं होनोबाथ' बे जिउखौ देलि थुमजां पिक बेफोरावनो थांनो गोसो जायो आरोना बेनि ग्रिनारिफोरखौ नुनानै ओमफ्राय माने लोगोफोरजों बारा लोगो मोननाय जाया नालाय ओंखायनोथ' सानसे प्लेनिं खालामनानै थांगोन सानदों आरोना नोंथां
औ
नोंथाङाबो माबाफोर प्लेन खालामदों नामा फिउचाराव बेरायनो?
औ बेरायनोथ' प्लेन खालामदोंमोन आंबो जुक' भेलिफोराव लुबैयो आंबो ओमफ्राय बिथिंजाय आरो अरुणाचल आनिनिफोराव लुबैयो ओमफ्राय दा आङो दा बे उइकफ्रावनो बे जुलाइनि उइकफ्रावनो आङो बेरायनो सानदोंमोन आरो जोंनि लोगोफोरजों हाफलंआव ओमफ्राय दा बोथोरा जुदि मोजाङै सलियोब्ला थांनाय जासिगोन ओमफ्राय बोथोरा गाज्रि बा थांनाय जानाय नङाबो जानो हानाय ओमफ्राय बे जायगायाबो बिराद मोज मोजां आरो हिल स्टेसन बे ओ आसामनि अनलि मोनसे हिल स्टेसन बे
अ नोंथांमोना थांबाय बायबा माने बोरै थांगोन थांबा ट्रेनजों थांगोन ना? ना माबाफोर आरो बेलेग गारिफोरजों थांगोन बेखौ होनलाय?
अ जों थानाय जाबा गुवाहाटिसिम गुवाहाटीनिफ्राय बे हाफलंसिम जों ट्रेन ट्रेन गाखोगोन ओ स्लिपार ट्रेनबो दं ओमफ्राय एसि गोनां बेलेग ट्रेनबो दं। मा होनोमोनलाय आं बावगारलाय लांबाय ओमफ्राय ओ बेसिम थांनानै ओमफ्राय हमसेट थाहैगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जों बेरायनोसै सानसे बा साननै ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो उम्रांस'सिम थांनोसै। उम्रांस'सिम हाफ्लंनिफ्राय लामदिंनि ट्रेन थांनांगोन ओमफ्राय जुदि ट्रेन मोनाबा जों बास बा टेक्सिफो माबा मा होनो कार लानानै रिजार्भ खामना थांनांसिगोन आरो। दाथ' आरो बोथोराबो अखा हाबाय थानाय ना।
औ औ।
ओरैनो बेसेसो फैसा थाङो इदियाव थांबा बेरायनो थांबा?
फैसाया तिनिनिफ्रा तिनि हाजारनिफ्राय सारि हाजारसिम थांगोन आरोना। ओमफ्राय बे माने गाव गाव जुदि सेफ खामनो रोङोबा मेइेनटेन खामनो रोंगोबा बेनि सायावसो खोथा आरोना बे। ओमफ्राय माने जुदि नोङो लाक्जारि हम बेफोराव हटेलफोर थायोबा नोंना एसे खरसाया बुरजा थांगोन ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्राबो एसे मोजां मोजां जायोबा बुरजा थांगोन।
औ औ।
जों सानदों आरो ना माने थाहैनायखौ एसे उम खम खम फैसा खारनाय इदि जागायाव थायोबाबो जागोन होननानै सानदों आरो जोङो जाहाथे जों बेरायनायखो बुरजा जायगा बेरायनो हायो।
औ हस्टेलफोरबो मोनोना नोंथां?
औ हस्टेल मोनो।
औ मोजाङानो दे होमबा नोंथां थांबानो जाबाय जों बो मालाबा थांगोन प्लेन खालामनानै।
उम।
नोंथांमोननिथिं दा बोथोरा बोरै?
जोंनिथिं बोथोरा बिदिनोसै आरो ओ हराव अखा हायो सानाव एसे सान्दुं दुंला बायो ओमफ्राय दसे थानानैनो अखा हायो बिदिनो माने दसेनो दसेनो सोलायो आरो बोथोरा बुंनो हाया माने हरखाबनो मा जायो बुंनो हाला। नोंथांमोननि थिंलाय मादि?
जोंनिथिंबो गरम दा गरमनि थाखायनो आं फेन सिङावसो जना दं।
ओमफ्राय माइ गायनाय बो बोथोर नालाय लामाफोराव बिदिनो माइ गायग्राफोरा ओ बि दंफां सिंङाव जनानै दं ओमफ्राय राय्लायगासिनो। सिनो बिदिनो ओमफ्राय आंबो दा बिसोरजों जहैफानो सानदोंमोन नोंथां। दसे नोंथांमोनथिं माइ गायखांबाय नामा?
जोंनिथिं खायसे गायखांबाय खायसे गायखाङाखै दाबो ओ दा दासो जागायदो जागायनो लादों खायसेया ओमफ्राय उम जोंहाथ' गायखांबाय दा ओमफ्राय न' खाथिनिफोरा सोरबा सोरबा गायखांङाखै आरो ना जोंहा सानानै सानथामसो आवगोल गायखांबाय जोंहा
अ मोजाङानो दे
गायदोंमोन नामा
औ जोंहाबो गायखांबाय नोंथां जोंना ओ टुवन्टि देसफोर फोर जाबाय आरोना माइ गायनाय बिदिनो ओ न खाथि खालानि मानसिफोरखौ ओ हाजिरा लानानै गायहोबाय मान ने ए एसे गिदिर बुरजाबो दंना हाया बेनिखायनो एसे बुरजा ओ रुवानिफोर लानानै गायहोबाय माइखौ उम बि दिनो साक्सेसफुलि गायखांजोब्बाय आरो ना नोंथां
औ नोंथांमोना हाजिरानि हाजिरा लानाया हा
मा होनदों नोंथां
बुंफिननो हागोन ना
नोंथाङा मा खालामगासिनो होननानै
अ आंबो बोथोरा गरमखाय फेनसिंव जनानै दङ फ्राय माने एसे आवगोल फेन कारेट दंमोन नालाय फेन सिङाव जना दङमोन दा कारेन्ट गैला स' इदिनो गरमाव दं आरो जनानै
अ बिदिनोसै बोथोरा गरमसो गरम जाबोगासि थिनना फेन गैयाबा थानोखौ हाया जादोंनोथ'
दंफां लाइफां दानस्रायनायनि थाखायनो जाजोबदो बे ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय
औ आगोल बारा बि दि गरम नङामोन ओमफ्राय दासो गरमाहाफैबाय औ इदिनो नों जाबाय दे दे होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय कलखौ दोननोसै
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय रायज्लायनानै दे बिदिब्ला गोजोन्थों